औ खोनाबाय औ आं फ्रि दङ नोंथां।
अ खोनादोंना अ हेलौ खोनायाखै?
हेलौ
अ खोनाबाय खोनाबाय औ खोनाबाय।
अह
माने नोंथाङा
औ हागोन नोंथां आं फ्रियैनो दङ'।
दा जोङो दा टपिकआव रायलायनिसै नोंथांमोननिथिं ना हारि हमो ना हमा? ओमफ्राय हमोबा
ना हमनाय जायो नोंथां। ओ हेलौ खोनाद'? हेलौ
खोनायाखै।
खोनाबाय खोनाबाय। खोनाबाय दा?
औ खोनाबाय।
औ ओ जोंनि आं होनदोंमोन जे जोंनि थिं ना हमनाय जायो। खोनादों दा?
औ खोनादों।
अ आ ओ आं बुंदोंमोन जे जोंनिथिंबो ना हमनाय जायो। जेरै ना हमनाय होनना बुङोब्लाथ' जोङो गोबां रोखोमनि मा होनगोन? ना हमनाय होनबा जोङो दैसानिफ्राय दंग'निफ्राय जाम्फैनिफ्राय फुख्रिफोरनिफ्राय ना हमनायफोरखौनो बुंनाय जागोन आरो। ओमफ्राय बे ना हमनायाव जोङो ओ जोंनि मानसिफोरा बुहुत हमो नाखौ। बे जोङो गामि एरियानि मानसि नालाय जोंनि ओनसोलाव बहुद ना हमनाय जायो आरो। ओमफ्राय बे ना हमनायाव जोङो गोबांनार रोखोमनि नाफोर मोनो जोंनि जायगाथिं। जेरै ना सिंगि, बामि, मागुर, खुसिया नास्रोय, बोथिया ना ओ ना मा होनोमोन नाथ ओ
औ बिदिनो
जिखुनु ना आरो ना। ना बेफोरबायदि नाफोरखौ मोनो। बोथिया बोथिया औ बेफोरखौ मोनो आरो ओमफ्राय बेनि उनाव एम थफुफोरबो मोनो जेरै एंख्रब गांजेमा खांख्राइ ओमफ्राय एम्बुफोर आरो बेफोरखौनो मोनो जोंनि ओनसोलाव ओमफ्राय बे बेफोर हमनाय बेफोरखौथ' हमो जोङो ओमफ्राय बेयाव हमनाय बेफोरबो दोङो ओ खादा खबाय ओ जेखाइ ओमफ्राय खदालफोर ओमफ्राय ख'खा सेन हारि बेफोरबायदि खखा आरो सेनखौ जोङो साहाबनो थाखाय दोननाय जायो आरो। जेनेबा जैबायबा गाबोन फुङाव खखाफोर सेनफोरखौ नायनाय जायो बेखौ जों साहाबनो थाखाय बाहायो ओमफ्राय बे खादा खबायफोरखौ जोङो ना हमनो थाखाय बाहायनाय जायो खादाखौ जोङो ना गुरनायाव ओमफ्राय खबाइआ ना लाग्रा आरो बिदिनो बाहायनायसै ओमफ्राय नोंथांमोननिथिंलाय ना नाफोर हमोदां माथो ओमफ्राय ना मा मा ना मोननाय जायो
औ जोंनि
औ नोंगौ
ट्रेक्टरालुलि दंग'फोरा रानहाय दाबोथिया बिदिनो
गेना बिदिनो मोनो आरो ना खुसियाामि हारिफोर थुरि हारिफोर ओम
बेयो हमनाय जायो आरो ना ओमफ्राय नोंसिनानो माने खम मानसिफोरानो बे हायैफ्राय बांसिनानो बेखौ फानो आरो जों ओमफ्राय
अ मोजां
बिदि ना हम जोंनिथिंनो हमफाखो हमो हमो आरो ना
मोजाङानो
ओमफ्राय गिदिर गिदिर थार मोनो नामा
औ जोंनिथिंबो जोंनिथिं मोनो माने आं दवहाय बुंलांनायफोराथ' ना फेबसेयानो जाहैबाय ओमफ्राय गिदिर गिदिर फोरबोनो जेरै जोंनिथिं मोनसे स्लुइस गेटफोर दङ दैमा बिदि दङ बेफोराव हमबा जोङो फुख्रिनि नाफोर मोननो हायो जेरै जायना फुथि खावै ना जापानि ओमफ्राय मा होनगोन मोनसेया माोनलै ना बुन्दाफोर बेफोरबायदि ओमफ्राय बेफोरबायदि मोनो आर ना जिखुनु फख्रिनि नाफोर मेरला मोनो बिदिनो गोबां दङ बिदिफोर मोननो हायो आरो जोंनि ओनसोलथिं ओमफ्राय बेफोरखौ हमनानै जोङो जानायनि थाखायसो हमो आरो फुख्रिनि नाम मोनबाथाय थाय जोङो फान फाना आरो न'आवनो जायो जोंनि ओनसोलाव ओमफ्राय बिबारखौ हमनानै जोङो जायो ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो जोंनिथिम फुख्रिफोरबो दंसैयो नालाय दा फुख्रिफोरावबो जोङो नाफोरखौ बोखाङो आरो। बे बेनिफ्रायबो जोङो जानाय जायो। बे बे ना फुख्रिफोराव ना बोखांनायाबो जोङो फानो गोबाङानो फानो ओमफ्राय न'आव बय जानायनि थाखाय न'फोराव खथासे खथासे फुख्रिफोर मो माबा मा होनगोन जावनानै दिनो आरो। ओमफ्रायबा फाननो थाखायबा गेदेर गेदेर फुख्रिफोर जावो जेराव मा होनगोन सिलभार जापानि ना गोरि गोरि नङा मबा मा होनगोन बिदिनो गोबां रोखोमनि नाफोर एगारनानै
बा
खौ जोङो देरबा खा आरो गेदेर गेदेर फख्रिफोरनि
औ औ हेलौ औ खोनायाखै हेलौ हेलौ ओहो खोनायाखै हेलौ आंनिखो खोनादों? हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ हेलौ, हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ लौ हेलौ खोनायाखै हेलौ। हेलौ हेलौ हेलौ खोना हेलौ